बिदिब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो होननानै आवगायदों नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
अ हागोन दे बुंदो।
औ बिदिब्ला जों आयदाखौ लानि हान्था मेलानि सायाव। जे हानथा मेलानि सायाव नोंथाङा जे गोदो नि हान्थामेला आरो दानि हान्था मेला फारागफोरखौ एसे बिनि जे गोदोनि खस्थ' आरो दानि माखासे खस्थ' बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
ओ हान्थाम हागोन दे ओ हा नथा मेलानि बेलायाव बुंबाथ' ओ जों खोनानो जोंथ' खोनाबायानो थाखायो जोंनि आबै आबौमोननि खुगानिफ्राय गोदो गावसोरो बोरै माने बोरै हान्था बोरै हान्था मेला खालामोन गावसिनि जायगायनिफ्राय आरो दाबसे जायगासिम ओ बे बिसोरो एसेबांखि गोजान जा जान गोजान जायगाया गोजान जायगा जाया मानो इसेबां माइल इसेबां किल'मिटार गोजान जाया मानो बिसोरो गावसोरनो माने आथिंजों थाबायनानै बै जायगासिम थांथारोमोन। ओ ओ जिखियानो माने माने नख'रनि सोरबा सोद्रोमाखौ खौरां लाहैनो आरो सोरबा बाय बाहागि मोनाव थांनो सोरबा माबा मोनसे मेल जानो सोरबा माबा मोनसे बिदिनो गोबां। बायदिसिना बिथिङाव बिसोर थाबायनानै थांजबोमोन स' बे थाबायनानै बे थाबायनानै थांनायनि जि जाहोनाव बिसोर गोदो गोबां बिब बिराद उसुबिदा जानो गोनां जायोमोन स खायसेया ओ थाबायनायनि अनायैबो मोसौ गारि मैसो गारि बा योमोन नाथाय ओ बै समाव ओ बेफोरनो बिसिनि थाखाय बिसिनि गुबै हान्थामेला राहामोन ओ आरो बेनि अनगायैबो ओ बिसोरो ओ माने मा होनो ओ हान्था मेला खालामनायावहाय बिसोरो माने मो-मोसौ मैसोखौ खमै बाहायोमोन ओ नाथाय जों आथिखालाव नुनो मोनोदि बेसोरो आथिखालनि मुगायाव जोंना जे माबायदि बाहायो जेरै बाइक बाइक मटर साइकेल गासिबोथ' आथिखालनि मुगायाव जेनिबो आंखाल गैया आरो बिनि अनगायैबो ट्रेन बिदिनो बिरखं जाहाज गोबां गोबां गोबां सुबिदाफोर दंसै आथिखालनि मुगायाव ओ जायनि जोंनि जों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन दाबसे ओ जायगासिम गोसोबायदियै थि समयै जों सहैनो हायो नाथाय गोदोनि समाव बिदि नङामोन ओ गोदोनि समावथ' जोंनि आबै आबौमोना खुनु माने ओ अबे मोनसे दाबसे गोजान जायगायाव थाङोबा साननै सानथामसो सिगाङाव ओंखारलांखा नांगौन जाय ओ जायनि जाहोनाव बिसोरो गोबां लामायाव गोबां बायदिसिना जाथायजों मोगा मोगि जानो गोनां जायोमोन ओ स बिसोरो ओ खौरां बिसोरो खौरां लायैनि थाखायनो जोंनि बायदि इसिबां जानबुं एबा मबाइल बिसिनाव गैयामोन ना जायनि जाहोनाव बिसोर बिसोरो थांनानै खोन्थाहैथारनो गोनां जायोमोन। ओ आरो आरो जों गोबां माखासे जेंनाफोरजों बिसोरो जुजिनानै गोदो ओ माने दाबसे जायगायानो गुबुन दाबसे जाय गायाव हान्थिनो गोनां जायोमोन ओ आरो बिनि अनगायै बो गोदोनि जो-जाबायदि ओनसोल आरो जोंनि दा जोंनि दा जाबायदि ओनसोल आरो लामानि थासारिया इसेबां जोबोद माने जोबोद आलादा गोदोना लामानि सोरगिदिं गोबां हाग्राबारि जायोमोन गोबां हाग्रा बारनानैसो मोनसे गामिमोन से मोनसे न' मोनोमोन माने ओ जायनि जाहोनाव ओ खायसे गोबां हाग्रानि जिब जुनारफोरजोंबो बिसोरो जुजिनानै बै जायगासिम थांनो गोनां जायोमोन। आरो लामानि बागै बुंबाबोथ' लामाया जोंनि दानि बायदि इसिबां फाखक्काथ' जायामोन ओ इसिना गासैबो माने हा हाखर हाला हा दैमा दैसा बारनानैसो थांनांगौमोन। बिसोरो ओ जायनि जाहोनाव एसे बिराद खस्थ' मोननाय जायोमोन ओ ओ गोदोनि दिनाव बिदिनो हान्थाामेलानि ओ हान्थामेलानि उसुबिदानि हान्थामेलानि थिग नङैनि जाहोनाव गोबां माखासे सुबुंफोरा बिदिनो ओ देहा फाहामसालि लांनाय सोरबा ओ लोमजानाय साजानायफोरखौ लांनायावबो गोबां माखासे ओ उसुबिदाफोरा जेंनाफ्रा सोमजियो ओ
दा गारि मथर गोदो गोदो जाहैबाय गारि मथर गैयामोन नालाय ना नोंथां
औ
बैफोरजोंबो माखासे गोबांथार सुबिदा उसुबिदा बेफोराव मोगा मोगि जानो गोनां जायोमोन। गोदोनि सुबुंफोरा दा बिनि सायाव बुंनो थाङोब्ला
गोदो गारि मथर गैयैनि जाउनाव जे माखासे हान्था मेलानि सायाव गोबांथार बेरेखा नुजाथियोमोन दा बेफोर बेरेखाफोरा नै दानि जुगावहाय मोजां माने सुबिदायाव फैबाय दा गोदोनि सुबुं जुदि माबा मोनसे जाब्रबथाय जायोमोनब्ला बेखौ थि सम बा मोनसे मोजां टाइमआवहाय फाहामसालिसिम लांनायावबो गोबांथार माखासे जेंना नुजायो। सोमोन बिनि जाहोनाव सुबुङा गोब्राब बेरामजों भुगिनानै गावनि जिउखौबो खोमानो गोनां जायोमोन नाथाय बेल' नङा माखासे सुबुं गोदोनि सुबुंफोरा हान्थामेलानि सायाव दाबसे जायगायाव जुदि हान्थिनो थांनो गोनां जायोमोनब्ला थाबायनानैनो खस्थ'यै थांनो गोनां जायोमोन बेफोर गोबांथार जेंनामोन नाथाय बुंनो थाङोब्ला दानि जे गुबुन मोनसे जायगायाव थांनोब्ला जि गोरलैयैनो गारि मथरजों गोरलैयै थांनानै फैनो हायो सानसे एबा
साननैनि गेजेरावनो गोजान गोजान जायगायाव थांनोब्ला बेफोरखौ मावफुंनो हायो आरोबाव आंनि नुनायाव बुंनो थाङोब्ला गोदोनि हान्था मेलायानो साबसिनमोन।
दा गोदोनि हान्था मेलाया मानो साबसिन होननानै बुङोब्ला गोदो आबै आबौमोना गोजान गोजान जायगासिम थाबायनानैनो हान्थियोमोन गोदोनि सुबुंफोरा दा बेफोराव माने माखासे देहायारि थासारिफ्रा माने गोग्गो थासारियाव थायोमोन नाथाय दानि सुबुंफोरा जे गारि मथरल'सो सालायो थाबायनाय बायदि बैफोरबायदि देहानि एक्सारसाइस गैयियाव माखासे गोबां बेमारजोंबो भुगिनो गोनां जायो दा गोदोनि सुबुंफोरा गोजान गोजान जायगासिम थाबायनानैनो हान्थिनाय बेयाव माखासे देहानि मोजां जायो आरो जोंहा देहानि माखासे थैफ्रा खारसारनानै जों एसे मोजां गोबाव समसिम जोङो जिउ खुंबोनो हायो। बेफोर नाथाय दानि जुगाव बे हान्था मेलानि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां प्रब्लेम नुजाथियो बा गोबां जे जेरैबायदि दा नुबोदों जों जोंनि मेगनजोंनो गारि मटरनिफ्राय गनाय माखासे उखुन्दै बैफोरबो जोंनि थाखाय गोबां खैफोद गोनां दा बेखौ गासै सुबुंफ्रानो मिथियो थेवब्लाबो बेखौ सुबुङानो बाहायो जि सुबुङानो बानायो बेनि जाउनाव जों गोबां मिथिंगानि जे आबहावा बेफोरबो गुबुंले जायो बेफोर दा हान्थामेलानि सायाव जोंहा बेफोरखौ बाहायाब्लाबो जों जाया आरो माखासे नांथारगौ नि जिराद बैफोरखौ जों माखासे नांगौ खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोंनो खम समनि गेजेराव मावफुंनो गोनां जायोब्ला जोंनो गारि मथरनिबो गोनांथि जायो
औ
खौ जोंनो नांथारगौ जायो दा गुबुन फारसेथिं नायोब्ला मोजां गुबुन फारसेथिं नायोब्ला गाज्रि थेवब्लाबो बाहायनांगौ जायो नाथाय आं सानो जे दा जेरैबाय दि गारि मथर दिहुनदों गारि मथरखौ आंनि हिसाबाव दा जेरैबायदि गंफा गंनै बे बेटारि जों बाहायजानाय गारि बै बेटारिजों बाहायजानाय गारियादि उखुन्दै ओं खारा बेफोरखौ बाहायोब्ला मोजां जेरै बायदि नों जि पेट्रल डिजेल डिजेलजों खारनाय गारिखौ बाहायनानै दि खम समनि गेजेरावनो गुबुन दाबसे जायगासिम सहैनो हायो थिग बिदिनो बेजोंनो समान जोङो बे बेटारि गारि बायदि आरिखौ बाहायनानैब्लाबो जों बैफोर खामानिखौ मावफुंनो हायो थ बिनिखायनो जोङो बेैफोर बेटारि गारि बायदिफोरखौ बाहायोब्ला जोंहा माखासे आब हावायाबो मोजां थागोन आरो जों जि मावनांगौ खामानि बा गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै जों मावहैनांगौ खामानि बेखौबो जों गोरलैयैनो मावनानै जोङो फोजोबनानै लानो हागोन आरो हान्था मेलायाव गोबांथार प्रब्लेमा बेनो गोदो जि हान्था मेलानि थाखाय गुबुन दाबसे जायगासिम खौरां दैथायहरनो थाखायबाबो बे समावबो हान्था मेलायाव गोबां बेरेखा नुजाथिदोंमोन दा दानि जुगाव
जे गुबुन दाबसे जायगासिम खौरां हैनो थाखाय जोंहा डाइरेक्टलि जोङो थांलायनोबो गोनां गैला जे गोदोनि समाव इन्टारनेट बे समाव गैयामोन दा जों दाथ' इन्टारनेट फैबाय दानि जुगाव जों गोरलैयैनो फन हरनानै ओ कल खालामनानै जोङो थाङालासिनो दाबसे जायगायावनो थानानै जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव खौरांफोरखौ हरनो हायोमोन आरो दा हान्था मेलानि बागै जोंहा बुंनो थाङोब्ला गोबां खोथा दं खोथाया जोबनो थाङा दा जोंहा समा जाबाय नोंथां बेनिखायनो नोंथांजों दसे सम सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां होमबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां